ओं
हेलौ
खोनादोंना।
औ खोनादों नोंथां।
औ। ओ दायो नोंथांजों आबादनि सोमोन्दैओ एसे सावरायनोसै।
औ जागोन नोंथां।
नोंथाङा एसे फोरमायथिनानै होग्रोदो आबादनि सोमोन्दै।
औ जोङो आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो माने जों बर' माहारिया एबा जों बर' सुबुंफोरा आबाद गाहाय हारि होननानै जोङो बुंनानै लानो हायो मानोना जोङो गोदो गोदायनिफ्राय ओंखायनो बेसेबा जों जेब्लानिफ्राय जों रायजो जाबोनो रोंदोंबा जोङो ओ संसाराव राज्यो जाबोनो रोंदों। बे समनिफ्रायनो जोङो आबादखौनो मावनानै जोङो जाबोदों बेबायदिनो जोङो आबादखौनो माने गाहाय ओ जानायनि फुंखा बा जोङो ओ आदारनि फुंखा महरै जोङो बाहायबोदों आरो जोङो ओंखामखौनो ओ गाहाय आदार महरै जोङो जायो।
औ।
थिग बेबायदिनो जोङो माखासे समाव जोङो बोथोर लानानै बोथोर ओ आलादा आलादा जों आबाद मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जोङो दैज्लां बोथोराव गाहायै जोङो माइ आबादखौनो मावनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेनि उनाव जोङो मेसें बोथोराव गुबुन गुबुन आबादफोर मावनायखौ नुनो मोनो जेरै मैगं थाइगंनि आबाद। बा बेसर। ओ सिबिं-सबाय बैफोरबायदि मैगंखौ जोङो मावनाय नुनो मोनो आरो ओ लाइ लाफा बेफोरबायदिखौबो बेबायदिनो ओमफ्राय जोङो ओ माइखौ जोङो माबायदि गायो होनोब्ला ओ गिबियावनो जोङो माइखौ गायनो थाखाय जोङो जोलैनि गोनांथि जायो बा खोथियाखौ खालामनो थाखाय जोङो जोलैनि गोनांथि। दं बे ओ खोथियाखौ
औ
ओम खोथियाखौ फोनो थाखाय जों गिबियावनो बै थांनाय बोसोरावबा मा मेथाइ गाबदों नोंथांनाव एसे दावराव खा फैदों। ओमफाय ओ बेबायदिनो जोङो खोथियाखौ ओ माइ जोलैखौ जों दोनखाना लानानै जोङो जेब्ला ओ फोनो सम जायो एबा जों गायनो सम जायो। अब्लानिया
ओ अब्लानिया जोङो बेखौ दुब्लि फोथाराव लांनानै ओ बै माइखौ जोङो फोहोयो। फोहैनायनि उनाव जोङो जेब्ला बै खोथिया लावो देरो अब्लानि दानसे बा दान खावसेनि उनाव जोङो बेखौ फुनानै फिन हालेवनानै लानाय बै आबाद बा माइ फोथाराव दुब्लि फोथाराव जोङो गायो। बेबायदिनो गायनानै बेखौ जोङो जेब्ला गायनानै उनावहाय मोनो। फिथाइ थायो मोनो मोनब्ला अब्ला बेखौ जों हानानै लाबोनानै न'आव ओ लानानै फैयो उनाव मारा लानानै जोङो बेखौ फोराननानै नांगौ बिबांनि जखाखौ जोङबा बोसोरनि जानायनि थाखाय बोसोरसेनि जानायखौ जोङो सो बा बाख्रियाव जोङो सोनानै दोनो बिनि उनाव जोङो माखासे ओ आग्लायनाय बा बांसिन जानायफोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै बिनिफ्राय जोङो रां आरजियो ओ थिग बेबायदिनो ओमफ्राय जोङो दैज्लां बोथोरावनो आरो माखासे जोङो मैगं थाइगंबो मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंनि बारि एसे खना खनलाफोरावनो जोङो मैथा गोखै मैथा बांगाल बिदिनो सबाय बिमा खुमब्रा जोगोनार लाव बेबायदिनो फान्थाव बानलु बैफोरबायदि आबादखौबो जोङो न'आव जानो थाखाय मावनानै लायो माने गोबां मा होनो सुबुंफोरानो बा खायसेया जोङो बा हाथाय बाजाराव फाननो थाखायबो गोबां गोबां गायनानै लायो थिग बेबायदिनो जोङो आबादखौ मावो बेनि उनाव जोङो मेसें बोथोराव मेसें बोथोरनि आबाद होनोब्ला जोङो गाहायै जोङो बिदिनो जुखाम बेसर सबाय सिबिं बेफोरखौ जोङो फोनायखौ नुनो मोनो जोङो बे ओ सबाय ओ सिबिं एबा जोङो बै बेसरफोरखौ जोङो न'आवनो ओ सानफ्रोमबो जोङो थाव जायो बा बाहायो बैनि थाखायनो जोङो बेखौ न'आवनो जानो थाखाय जोङो बेसरखौ जोङो फोयो जेब्ला ओ दैज्लां बोथोरनि माइखौ जोङो हाखांनानै ओ नारा हाखांगोन अब्ला जों बै नारा थिलियावनो हालेवनानै जोङो बे बेसरखौ जोङो फोनानै होयो फोनानै उनाव जेब्ला जोङो बेखौ
फुनानै लाबोनानै मारा नानानै जोङो बेनि बेगरजों बेगरनिफ्राय जोङो थाव दिहुननानै जोङो बेयाव बेखौ न'आवनो बाहायो जानायाव जोङो बाहायो बेनि उनाव जोङो बै बे बेसरनि साबाखौ बो जोङो मोननो खामानियाव बाहायो जेरै जों खारै बानायनाय बे हाबायाव जोङो सावनानै बेखौ हांगार खालामनानै जों खारै बेनिफ्राय जों दिहुननानै लायो थिगबायदिनो आरो जोङो सिबिंखौ फैयो सिबिंखौबो बेबायदिनो जोङो नारा टिभिफ्राव जोङो हाल एवनानै जोङो फोनानै ओ उनाव बेबायदिनो न'आव लाबोनानै मारा होनानै जोङो ओ मोजाङै साफा खालामनानै लायो ओमफ्राय जोङो बै बिनि बिगुर बा बिफांखौबो जोङो सावनानै खारै बानायनायाव जोङो बाहायो बा जोङो ओ बे सिबिंखौ फोनायनि जाहोना जाबाय जोङो जोंहा जेरै- मागो फोरबो बै मागो फोरबो फोरबोआव जोङो फिथा बायदिसिना फिथा बानायनानै जायो बे ओ बे फोरबोनि थाखायनो जोङो बांसिनै ओ गाहायै जोङो बा जुनियायै जोङो बेखौ फैयो होननानै बुंनानै लानांगोन आरो मागो फोरबोआव जोङो फिथा जानो थाखायनो जोङो सिबिंखौ एसेबाबो जोङो फोनानै लायो ओमफ्राय गोबां सोरो खायफाया गोबां फैयोब्ला बेखौ हाथाय बाजाराव फानहैनानै बेनिफ्राय जोङो ओ बा बिसोरो आन्थियो आरो बेबायदिनो बेफोरबायदि आबादफोरखौ जोङो जोङो मावनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो आरोबाव मेसें बोथोराव जोङो माइ आबादखौबो जोङो मावफैनायखौ नुनो मोनो जेरै ओ आसु माइ ओमफ्राय आथिखालावथ' आरो गोबां रोखोम ओ आलादा आलादा मुंजों मुं दोनजानाय जेरै ओ बिगियानारि आदबजों माने दिहुनजानाय बे आबाद माइ आबादफोरखौबो जोङो गोबां मेसें बोथोराव मावनायखौ जोङो नुनो मोनो थिग बै थिग बेबायदिनो नोंसोरथिंबो बेफोरबायदि आबादफोर मावनायखौ नुनो मोनो नामा बा मा मा आबादखौ ओ मावनाय नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बा गामिफोराव
औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि दाना आबादफोरखौ औ खोनादों
औ बेनि बागै बुंनो हागोन नामा नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आबाद मावो बा माबायदि बेफोर आबादखौ मावो बेनि बागै
औ हागोन
औ
ओ नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो बिदिनो ओ आबादफोरखौ बिदि एखे रोखोमैनो जोंनिथिंजायबो ओ आबादफोरखौहाय मावनाय जायो। ओ बिदिनो जोङो बे ओ मेसें बो‌ थोरफोरावहाय मावनाय आबाद नोंथाङा जे बुंदोंमोन सबायाइ सिबिं बेसर बायदिफोरखौहाय
नंगौ
औ बेफोर आबादफोरखौ जोङो मावोब्लाथाय जोंहा गोबां ओ मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा।
नोंगौ।
औ बिदिनो आबाद लायै आबाद जोङो खायसे आबादफोरावहाय ओम जोङो एसेल' बिबांनि मुलाम्फाखौ मोनो आरो नाथाय जों खायफा आबादफोरावहाय जोंहा गोबां बिबांनि ओ जोङो गायनानै लायोब्ला थाय गोबां बिबाङनो जों आबाद मावोब्लाथाय जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आबाद मावनानैबो
औ
नाथाय जोङो खायसे खायसे जोंनि गामि ओनसोल फोरावहाय न'खर न'खर जोङो खायसे खायसे सुबुंफोर खौ गावनि न'खराव जानो थाखायल' एसे एसेल बिबांनि जों आबाद मावनानै लानायखौ नुनो मोनो नङा
नंगौ।
औ बिदिनो जोङो खायसे सुबुंफोरखाय बेखौ ओ फालांगियारि खालामनो थाखायबो ओ गोबां बिबांनि जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो ओ बेसर बायदिफोरखौहाय ओ जोङो फैयोब्ला बे बेसरनि आबाद मावोब्लाथाय जोंहा गोबां मुलाम फा मोननो हायो मानो होनोब्ला जों बेनिफ्राय ओ थाव दिहुननाय जायो नङा होमबा
नोंगौ
औ आरो बे ओ बेखौहाय जोङो फाननानैबो गोबां रां मोननो हायो आरो न'आवबो जोङो ओब जोङो बे हाथाय बाजारफोराव मोननाय ओ जानाय थावफोरखौ बायालासिनो जोङो बे न'आवनो फोनानै जोङो बेनिफ्रायनो दिहुनन्ना लानो हायो आरो
नंगौ
औ बिदिनो जोङोहाय गुबुन रोखोमनि आबादफोरबो मैगंफोरनि आबादबो माववो। जेरै नोंथाङा बुंलांबाय माइनि आबाद बे माइनि आबादखौहाय जोङो बोसोरसेनि थाखाय जोङो जानो थाखाय। न'खर न'खर जोङो माइ गायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बे माइनि आबादखौ बे माइनि आबाद मावनायखाय जोंहा गोबां रंजाथाव फोरबोफोरबो जों खुंलांनाय नुनो मोनो नङा होमबा नों
नंगौ नंगौ
औ बिदिनो जोङो मानि आबाद गायजेननाय समफोरावबो जोङो माइ गसा लाजेनाय बिदिनो जोङो मायनाव फोरबो खुंनानैहाय माइखौ गायजेननाय जायो बेनि उनावहाय जोङो जोबथि सानावहाय बा बाख्रि गायसननाय बायदि फोरबो खुंनानै हाल जांख्रानि फोरबो खुंनाय जायो बिदिनो जोङो बेै सान खालिहाय बांसिनै जोङो ओ हाजिरा बायदि होनानै गायनो होआलाबसिनो जोंङो बांसिनै जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय खाथि खालानि सुबुंफोरजों ज ज जानानैहाय गामिनि आइजोफोरा जयै सावरि बादारि जालायलायनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो, औ बिदिनो जोङो बेयाव ओ सावरि बादारि जालाय लायनानै जोङो माइ गायनाय आबादखौहाय जोङो फोजोबनाय जायो आरो माइ गायनायनि जोबथि सानखालि। ओ बिदिनो जोङो आबाद मावनायफोरावहाय सावरि बादारि जालायनाय हुदाबो दङ आरो जोंनि बरफोराहाय। जोङो बे बेसर सिबिं बायदि फोनाय फोरावबो जोङो बेफोरनि आबाद मावनायफोरावबो जोङो ज जयैहाय बेसर हानाय एबा बेसर फुनाय समफोरावबो जोङो गामिनि आइजोफोरखौहाय बिदि सावरि बादा जालायनायखौ जोङो नुयो आरो।
औ।
औ। बिदिनो जोङो मेसें बोथोरफोरावहाय मावनाय बे मैगं थाइगंफोर जेरै लाइ लाफा कबि कबियाथ जोङो मोनथाम जतनि दङ नङा होमबा? जेरै बान्दा कबि फुलकबि अलकबि बिदि आरो आलु बायदि गाजर आरिफोरनिबो जोङो गोबां बिबांनि आबाद मावनाय जायो मेसें बोथोरावबो, बेफोर मैगं खौहाय जोङो जोंनि बर'फोराहाय बांसिनै लाइ लाफा मैगं खौ जायो अमा बेदर आरिफोरजों नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ बिदिनो बेखौहाय अमा बेदरफोरजों जायोब्ला जोबोर गोथाव जायो होननानै जोङो लाइखौबो लाफाखौबो जोङो अमा बेदरजों बांसिनै जानायखौ जों नुनो नुनो मोनो आरो जोंनि बर'फोरखौहाय। जोङो बे लाफाखौ मैगंखौहाय दाउ बेदरफोरजोंबो सावनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नाफोरजोंबो आरो बेखौहाय जोङो बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि मैगंफोरजोंबो जोङो होदालानानैहाय जयै जोङो खारै ओंख्रिबो सावनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो।
होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै नोंथां।
औ दे
औ